खोनादों
उम
खोनादों
औ खोनादों।
दे बिदिब्लाा जों दायो जोंनि आयदाखौ जागायनोसै जोंनि आयदाया बर'फोरनि आबाद मावनाय।
औ
बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै रा न'खर खुंबोनाय मोनसे हारि। बर'फ्राथ' बिदिनो गोबां आबाद मावो जेरै बिदिनो बारिफ्राव मैगं थागं बिदिनो लाइ लाफा फोनानै गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोदों आरो थिग बिदिनो बर'फोरनि गुबै आबाद मावनाया जाबाय माइ गायनाय। बरि बर'फ्रा माइ गायनायखौनो गुबै आबाद होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो सानबोदों आरोना माइ गाइनाय होनोब्ला माइ गायनाइ गिबियावनो माइखौ गायनो थाखाय जोङो खोथियानि गोनांथि जायो बे खो खोथियाखौ फोनोब्ला जोङो खोथियाखौ बस्थायाव सोनानै माइखौ बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमो आरोना दैयाव सोमनानै बिदिनो साननैसो सोमो साननै सोमनानै सानसे आरो हरसे जेनेबा हरनै सोमो आरोना हरनै सोमनानै बोखाङो बोखांनानै बेनि उनाव बे खो बे माइखौ बे सोमनाय माइखौहाय माबायाव हायाव लखबनानै सोरबाबा फाथो बस्थाजों खोबना दोनो आरो सोरबाबा बिदिनो थास' बिलाइफोरजों गुवार गुवारखौ खानानै खोबना दोनो आरोना बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जाहाथे खोथिया फोनायाव जेनेबा थाब रज'यो आरोना। ओमफ्राय बेखौ खोथियाखौथ' जों फोनो थाखाय जों मोसौजों हालौयोमोन आरो गोदो गोदाय मोसौखौ बाहायोमोन मोसौजों हालौनानै दब्लायसे बा दब्लायनै बिदिनो अखाजों बा सोरबा सोरबा दै सारनानै खाथियाव बान्दो थानायफ्राव बान्दोनिफ्राय दै सारनानै खोथियाखौ फोयोमोन आरोना बिदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव बिदिनो दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव खोथ जेब्ला खोथिया रायो अब्ला जों खोथियाखौ फुनानै दुब्लियाव गायहैसिगोन आरो बे फुनायाव जेनेबा दानसे खावसे उनाव खोथिया राखांनायनि उनाव फुनानै गायहैसिगोन गायनानै जेनेबा फार्स्ट गायजेनन्नायाव जेनेबा जों आग लानाय होननाय बेखौहाय जेनेबा बिदिनो गय जरा फाथै जरा गय जरा फाथै जरा इदिनो लांनानै दुब जरासे लांनानै फार्स्ट गायजेनबाथाय बेखौ आलि खनायाव दोननानै जेनेबा बिदिनो मान बावनानै जेनेबा जागायजेनो गायनायखौ बर'फ्रा बिदिनो गायनाय समावबो खोथिया फुनाय समाव बिदिनो सावरि गोदो गोदायथ' सावरि बादालिसो जाना मावनानै जेनेबा सावरि बादालि लेंनानैसो गायोमोन नालाय बिदिनो सावरि बादालि लेंबाय उनाव गामियाव साबैसे मोनो बेजों ज' जानानै गायो आरोना। गायखांनायनि उनाव बिदिनो जेनेबा गायखांनायनि उनाव बिदिनो जेब्ला ओ जेरै जोथोन लानांगौ बिदिनो जोथोन लासिगोन जेनेबा आलि बायदिसिनाफोर बबेबा दैफोर नांगौखिनिखौ होनसो होसिगोन होनानै ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा गायै गायै जोबथारनायाव जेनेबा लास्टआव जेनेबा गायना जोबसिगोन आरोना बेखौ जों बर'फ्रा नांगोल जांख्रा होनो नांगोल जांख्रा जेनेबा बिदिनो गायखांबाथाय लास्टावहाय बिदिनो हालुवा बा गायग्राफोरजों हाब्रु फुनलायो आरना हाब्रु फुनलायनानै बे न'आवनो बिदिनो जानाय लोंनाय ओंखाम जाहोयो आरो जोबनायाव। गायनायनि जोबनायाव आरोना। जेब्ला बिदि जोबखांबाय अब्ला होमबा जोङो जेनेबा माइखौ बिदिनो राजा मोनजासिम जायफोर मोनजासिम नेबाय थासिगोन नेनानै जेनेबा माइआ मोनो अब्ला जों बर'फ्रा बिदिनो हासिगोन आरो हानानै जेनेबा बेखौबो सावरि बादा लिनानै खासिफोरजों खासि लानानै बिदिनो हासिगोन आरो गोदोनि दिनावथ' खासि बायदिनाफोरजों हायोमोन नालाय। दा आथि खालाव बेफोरखौबो सोलायनाय नुदों आर ना आथिखालाव मादि सोलायनाय नुदों होमबा बांसिन मोसौफोरजों हालेवनानै माइ गायोमोन नाथाय दा नाथाय दा आथिखालाव आरोना आथिखालाव बिदिनो गोनोखोआरि माबाफोरजोंहाय बाहायनानै बिसोरो गायनाय फुनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गो-गोदो जेसेबां आबाद मावनायाव बेसेबां मुखुब दंमोन आथिखालाव बेबायदि मुखुबखौ नुनो मोनला। मानोना आथिखालनि समजों मा होनो समजों लोगोसे खारफानो बयबो नागिरनायावनो बिदिनो जेनेबा बर'फोरनि आबाद मावनाय गोदोनि आबाद मावनाया सोलायलांगासिनो आरो। नोंथाङा दा मारै सोलायनाय नुदों आथिखालनि गायनाय फुनायनि सायाव?
ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बुहुद सोलायदों मानो होनबा गोदो गोदाय जेनेबा गोदोनि समाव आरोना आबादखौ मोसौजों हालौवोमोन मोसौजों जेनेबा मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों गोनोखोआरि आदबजों मावनायखौ जों नुनो मोनो जेराव बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालएवो आथिखालाव आरो आबादखौ गोरलैयैनो माने मावनानै बुथुुमो आरो माने बयबो आथिखालाव मोसौखौ बाहायै नुनो मोनो माने बांसिन ट्रेक्टर एबा गोनोखोआरि आदबजों माने हालेवनानै आबादखौ मावो आरो बेनो माइखौ खौबो आथिखालाव बिदिनो माइ मोनोबोला ओ गोनोखोआरि आदबजों माइखौ माने ओ बुथुमो। बेबादिनो मावो आरोना आथिखालाव
आथिखालाव आरो जोङो बर'फोरखौहाय जेनेबा बे माइनि आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनो जेरै गोदोथ' इसेबां गय गायामोन दा बिदिनो साहापातनि बागान बानायनाय नुयो। आ गयनि बागान बानायनाय नुयो आरो बिदिनो मैगं- थाइगंखौबो आथिखालाव माइनि अनगायै मैगं थाइगंखौ बिराद मावो आरोना जेरै दा बानलु बानलु आ आबादाबो बर'नि थाखाय एसे मुंदांखा जाबोगासिनो आरोना आथिखालाव। बानलु आबाद। आरो बिदिनो। गय मै गर गायनाय आरो मैगं थाइगंखौबो बिदिनो बेफार फालांगियाव बाहायो आरोना बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेनेबा न'खर खुंबोनायखौ नुनो मोनदों जेनेबा बेफोरबायदि मैगं थाइगं।
ओम।
बेफोर जेन' आबाद होनोब्ला जोङो गुबैयै। माइ गायनायखौ बर'नि माइ गायनायखौ बुंनो हायो आरोना बर'नि गुबै आबाद। दा माइ गायनायानो आरोना।
आं आबादनि बागै बुंनो सानदों। दा आबादखौ। थ आथिखालाव बर'फ्रा बांसिन। आबाद मावनानै जाखायो बुंनो थाङोब्ला आबादा जोंनि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे नागारनो हायै बाहागो। होननानै बुंनांगोन आनोना मानोना बर'फ्रा बांसिनानो आबाद मावनानै जाग-जाग्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माइनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि आबाद मावबोनानै माने रां रुफा आरजिदों बेबादिनो मा गायनाय फुनाय बोथोराव रावबो ओरैनो थायालासे बेबादिनो बयबो मावो आरोना लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै बेबाद नो मावो आरोना आबादखौ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव आलादा आलादायै मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो माइनि अनगायैबो माइ जुखाम बेसर सिबिं थास' बेबायदिनो गोबां मावो आरोना बेनि अनगायैबो लाइ लाफा जोगोनार फथ बेबायदिनो गोबां मावो आरोना आलु फान्थावनि आबाद बेबायदि मावनानै माने गोदोनि फ्रायनो माने मावबोखानाय हिसाबै माने दाबो बेबायदिनो मावो आरोना बर'फ्रा
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आबाद मावनायनि ओमफ्राय गोदोनि आबाद मावनायनिजों लोगोसे दानि जेनेबा आथिखालनि आबाद मावनायजों जेनेबा बांसिन मुखुब जानायखौ नुनो मोनोना गोदोनिया बांसिन आबाद मावोमोना आथिखालाव बांसिन आबाद मावनाय नुनो मोन्नाय जादों बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि मावनायजों दानि मावनायजों एसे आलादा नुनो मोनो माने दाबो माने बर'फ्रा मावब्लाबो एसे खम जादों माने गोदो बांसिन मावोमोन दायो माने बहुद खामानिफोरखौ नागारबाय बर'फ्रा थेवब्लाबो माने आथिखालाव गोनोखो आदबजों मावो खायफाया ना मावनायखौ नागारदोंब्लाब्लाबो खायफाया मावनायखौ नागाराखै गोबां मावो माने बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि समाव दैज्लांनि आबादखौ मावो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबा खम मावो बेबायदिनो गोबां माने आलादा आलादा मावो आरोना खामानि मावनानै जाग्रा मानि जाय फोर नखरफ्रा खामानि मावनानै जायो बिथांमोना बांसिनानो माने आबादखौ मावो आरो।
दैज्लां बोथोरावथ' जोङो ओरैनो मा मा आबाद मावनो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो होनो हागोन नामा।
दैज्लां बोथोराव जोङो बेबादिनो गोबां आबाद मावनायखौ खौ नुनो मोनो। जेरै जोङो ओ थास'।
औ।
आ बेबादिनो गोबां
थास' माइ गायनाय आरो बिदिनो बानलुफोरखौ फोनाय गायनायफोरखो नुनो मोनो आरो ना।
औ औ बानलु
ए मेसें बोथोराव
मेसें बोथोरावबो जों गोबां आबाद मावनो।
मेसें बोथोराव बिदिनो आलुफोर मावनायखौ नुनो मोनो आरो आलु आरो।
बेसर।
बेसर अ बेफोर। मावनायखौ नुनो मोनो। आरो जों बर'फोरनि आबादनि सायाव माबाफोर आरो बुंबावनो हागोन नामा।
बर'फोरनि आबादनि बागै बुङोब्ला माने बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो माने आबाद।
बर'फ्राथ' आबादखौ मावो जों बेखौ मिथियो ओमफ्राय बर'फ्रा आबाद। बेखौ माबायदि थिखाङो जेनेबा बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ जेनेबा आं थास'नि बागै बुंसै। थासखौ बर'फ्रा गोबां मावो। ओ दैज्लां बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो थास' आबाद मावनायखौ। थास'खौ गिबियावनो माने जोङो जोलै दोननो गोनां जायो। थास'खौ जोङो जोलै दोननानै हाखर जावनानै जों थास'खौ गायो बेनि उनाव हासार थास'खौ गायखांनायनि उनाव आरोबाव जों बेखौ सप्तासे बा सप्तानै थानानै जों बेखौ खोनांगौ जायो आरो। हाजो थास खोनानै ओ बेखौ जों आबाद मावो माने थास'खौ।
जेनेबा माइखौबोथ' जों माइखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो दानब्रै दानबानि उनाव जेनेबा। माइआथ' मोनो नालाय माइखौ मोनबाथाय जोङो हाना हाना लाबोयो जेनेबा गोदोथ'। खासिफोरजों हायोमोन नालाय बिदिनो रोगासिनो बिदिनो बावखाजों माबा बजा खायै खायै बावखाजों रोगा सिलायाव रोगासिगोन सिलायाव ओमफ्राय सिलायाव रोगानानै रोगाखांजोबनायनि उनाव जेनेबा जों माइखौहाय जेनेबा मारा जाबनानै मोसौजोंनो होयोमोन आरोना बिदिनो हालिनै हालिथाम मोसौ लानानैसो जरायनानै जेनेबा बिदिनो माराखौबो होयोमोन आरोना गोदो
ओम
दा बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै जोङो एसे सावरायबाय जेनेबा बर'फोरनि गुबै आबादानो जाबाय माइ गायनाय दा जोंना समाबो जाबाय जों बिदिब्ला आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ